खोनाबाय?
औ।
ए मा खामदों?
उम दं उनदुलाबायनानै।
जाखांबाय।
जायासैनो।
मा ओंख्रि?
दिनैयै जेबो सङा संनायानो जायाखिसै खोमालै सङाखैबो। रावबो जायासैनो।
उम।
मानबा मानबा
मेंबायबो मोसानानै फैनानै ओमफाय बाफैबाय ना।
उम।
उखैनायबो मोनासै।
दिनै जोब्बाय नामा मोसानाया?
ओम खस्थ' मस्थ'। आखाइफ्रानो ओरै हमथुमनो हाजोबब्ला साजोबबाय।
खम सिखा फिदिंनाया खम मेंबाय बे।
सिखा फिदिंनाया बारा बे थु दाहालानो दाहालजों बुजाब्बै बुजाबबा खानो हमथुमनो हाला आंना। आ दे आबै बु बेलथायहां बेलथायहां साजोबबाय
माथो दहाय आब' रनजुआ सानथामसो लाबावनो थिनदों होना।
बै दहाय फोजोबबाय होन दोन होननायालाय
एह
ओमफाय लाबावगोन ना मागोन लाबावगोन ना मागोन मिथिला जेखुनु आं थांलालै।
बाहायलै बै मोनसेल' न'आव गोदान होबादोन थांजागौमोन
उम गोरान बान्दों मोनसेखौनो सानबैसे आयु दाखालिनिफ्राय सानबा
सयदिनानो जाबाय हौवा बारजों।
सयदिन अ दिनैबा सयदिन जाबाय खोमा
दहय माजों फैया नोंलाय?
हो
दहाय माजों फैया?
आनैजों
उम
फैफिनदोंब्ला आं बेंथलाव फैफिनबायना
फाय रबिबाराव बैयाव
माने औ माबायाव सुनिबार बेलासि-बेलासि थाङो ओं
उम
दा माइ गायनाांगौले गाबोन हाजिरा गायहैनो नागिरदों बैयाव दाखालिनिफ्रायनो लेंंफैखानो लेंफैनाय आमाइमोननावसो गायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दाना बैसिनावसो गायहै नागिरबाय
फैसा गाना होफैदों दा नों?
हा
बै सागान होफैदों दा?
नङाबालाय थांखायानो आं मिथिया। बेखौ हैनो थाखाय दों दों थांलांबाय गोथां थेन
बेरायलाबोनायसोलै मासि थानो बाबाय न आव
सानबासो गोमानानै थाय- सानबासो गोमानानै थाहनोसै आं
रां मोनबाथाय आं जानबुं गोदान बायनोसो सानदोंमोन।
उम आंनाबो बाजाथारला माथो बारा बाय बारा
आंना जासिनथारला टावारखौनो बोनो हाला सेप मबाइलाबो माबायाबो ओमफ्राय बारा थास जालाङा थास जानो नागिरा मोनबायबायोबा माबासो दालि ना बाथोन ओमफ्राय जारिजों आलु फाजा
उम
बिरखां-बिरखांनि आखला रायलायनो खेराव हरबाय जि डिस्टाब दहाय फन हरनानै ओमफ्राय हरफिनबाय आंङो आंथ' ओंखाम
नाम नाम लानो नाङानो
माथो मेरला लायो बिदाफ्रानो लागासिनो दाखालिनिफ्रायनो
दानो
दानो
ओम
माथो लाबाय थायो दाखालिनिफ्राय गासिबो लागासिनो
बेनो थ' आंबो दाख्लै माबानिफ्रायसो मिथिदों
सोरनिफ्राय
उमहु आहानिफ्रायाय
ए हाया ओहो आरो बिसोरनो गिदिरफ्रानो रायलायो
नाङा
गिदिरफ्रानो आंजों बिदि रायज्लायदों दाखालि रायज्लायबाय थाग्राफ्रानो सिगांनिफ्राय रायज्लायबाय थाग्रायानो ओंखायनो जोंहा लालागासिनो ओमफ्राय लालायबाय थायो खोन्थालायैसो उमुगा उमुग
दहाय हरदोंमोन आंनाव बेनो नों होननाया होननाया ओमफफ्राय आं हरफिननो मोनाखै खोथायानो ओंखारा जेबो सिरि थाहाबलायोफाग्लासो ओमफफ्राय आं बायोना आं एसे ख थांखाग्राजोंसो रायलायनो मोजां मोनो
दे बायो थांजानायाबो खेदाव हरबाय थायो ओमफ्राय हरनो नागिरबाथाय गाबोन रायजलायनोसै होननोसै ओमफ्राय
बेना जोब्बाय खांजेननायना
ए दाखालि राजोब बैयाव बुंहरबाय थायोमोन
आंजों खनसे रायज्लाय मोनदों
रायज्लायाखै आं खनसेबो आरो सासेयो गन्थं गुरुबनाया
बेजोंथ' दहाय रायज्लायगासिनोमोन आंङो ओमफफ्राय दानहरनानै दा आरो' हरफिननाय जाबा हरफिनसैसो आं बेनाव बेना जोबसिगौमोन खननैल'सोममोन बेना
बेहा खेलाय हरदोंसो आंजों रायजलायोना रायजलाया दे होननानै जि गाज्रिखा
आसाोलनाबो जोबसिगोन गन्थं गुरोबनायनो।
ए बिसोर दाखालिनिफ्रायनो रायलायगासिनोना गोबाव जाबायना बिसिना बेसेबां उमहो आहा नंङा।
उम। बिदिनो मिनिनो होयो आरो ओमहो आहाजों रायलायनांगौबा नों थैहाबलायनो नागिरलायो मिनिनायानो।
फाग्लियाबो रायलाया आंथ' रायलायखाया आंजों रायलायनो हानाय नंङा।
जोब्बाय ओमहो आहाजों रायलाय जोब्बाय आङो।
बरबाद जाबाय आं नोंजों रायलायबा ओमफ्राय मिनिनानैनो सेल सेल जागोन आं आं रायलायनो रोंनाय नङा।
फोजोबसै फोजोबसै जा खायो।
एडभान्स नामा?
लागायबाय नों।
आया
गोरोन्थि जाबाय।
थांफ्लांला जोब्बाय आं मिथिला थांथोंसै अरजाला।
मैया गोजौ गिदिराबो नोंना नोंनि गोजौ गिदिराबो हरदोंमोन मैया आंनाव ओमफ्राय आं हरफिनाखै।
आतसा।
रायलायो। ओमफाय मा मा हानबावनांगौ थाय आं आं जेबो होनो रोंलालै माला जोबबावगोनथाय।
सोरो बियो।
मा बुंबावनांगौ बेखायनो बायोलां होनबाय
ओमहो आहाजों रायलायनो नागिरदोंनो। दाबो रायलायबाय
ओम-ओमहो आहाना जोबसिगोन। मालाय।
सिन्था गैला जोब्बाथाय। ना? आं फोजोबनो हाया आं रायलायानो आंङो। सान साननै थाहाबलायबाय आङो दाखालिनिफ्राय। हो? जिथामल'
दा नों नोंनाव हरनायजों जिगु जासिगोन।
आं रायलायानो। दाखालिनिफ्राय थांगासिनो माने बाहायनो टावारानो स्ल' जादों बाहाय।
आरो लागायबावबाय आसोला।
इखौ होनाबा माथो होनबावनांगौ बेखौ जों दाखालिफाय होनगासि
लासै होनब्रा लासैसो बाहाय। दे।
लासै
लासै खारदों। जायोब।
लाटै खाथ जों बिखौ दाखालिनो रायलायलागासिनो ओमफाय।
ओमबाय सिनो सानहाब। बोलायलायनांगौ गिलु बालु।
मिलायगोन ना मिलाया साननानै जोंबोसो थाबाय थादोंमोन ओमफाय बिसोर रायलायग्रोनाय बिसोर बुंग्रोनायखाय आंहा बुंफाबाय आरोजाय आं बुंजागोनना बुंजाया सारनानै दाखालि बुंखायाखैमोनब्रा बिसोर बुंबाय थानायखायसो बुंबाय आं ओमफ्राय।
सार आं उलफास जाबावबाय नै रायलायदाव रायलायदावनो।
थाबथाला जोबो मा होनो दाखालिथ' जेबबो खोनायारा हारसिं दानोजाबावबाय ओमफ्राय। खोनायो।
आं दिनै बिस खालामथारसैलै।
ओ।
दिनै बिससिमाव दोन बिसनि बारा खालामनो हागोन ना हाया थाय।
दे नोंसिनि दिनसै ओमबालाय। आंङो समानो थोआ आंङो। नायनायाव बांग सिं
औ बायोलै।
नायनोनो अहाया आङो
बेनो थोसिगोन दैै मबाइलाव आदार होनो थाखाय।
उम आरो गाबोननिफायथ' आं माइसो गाय गायबावसिगोन। सोलाबब्ला। खायनो दिनै खनसे रायलाय सानोसां
दिनैजाय नोंजों आंजों खनबेसे दंबावोथाय फोजोबखानोसै। नामा दिनि
आं दा हरफिनोसै नो
हरफिनदो ओमफाय आं नोंनाव हरफिनबावसै।
औ नोंजोंथ' आं खनबेसे रायलायदोंलै गैयानो खोमा ने
खनथामल' जादों खनथामल' जादों।
औ होमबालाय हरजायोथ' दानलाय हरलाय नाथायबा माखौ रायलायगोन बेसो
खनसेल'सै हैइ जायो फोजोबलाबायसै उम
उन्दुनोबो ओंखारखायालै। माबा दालि ओमफ्राय ना बाथोन आलुजों जारिजों फाजा।
उम
दासो जाखांलाबायदों जि दावराव एम्बुबो गाबो माबा माबि खुसिंग्रा माबा माबि गाबलाबायो। खोनायाखै। आंनिखौ खोनाहैदों ओमफ्राय
माबा ओ खुसेंग्रा
उम गोमोथिं नामा खुसेंग्रा उम आरो इन बु फिसा फिसा जि
एम्बुखौ खोनायाखै।
आरो हरैहाय ओरै फैबा उसुंथिं फैबा अमा मासे दं गरद लायगासिनो मानसि बायदि अमाया थै सिगांनि होनना दहाय
उन्दुबाय खोमा
उम दहायनिफ्रायनो गर'दगासिनो आमाइखौ साननानै खोनासंलाय लायदों आङो दाना अबाव गर'ददों होननानै नायबा अमासो
बे नों सिगां थायैग्रायाव थादों थांदों
ओहो रनिमा मोननावसो दंङ' आं
ए बे बिसिनि ओंखा न'नि दहाय फैफानाया
ओहो बै सा माबानि नैबे ओरै फारसेनि रनिमामोननि ओरै सानजानिया बे माबा जोङो बे सिफुंनिफ्राय द थांनानै डाइरेक्ट फैनानै डाइरेक्ट काजलगाव थांबाय गेस बुकिं खालामहैबाय आरो फैनानै न'आव हाबफैबावबाय जों ओमफ्राय आइखौ लोगो मोनैनि बाजाराव हाबनानै आइजों रायजलायबोबावबाय ओमफ्रायसो फैबाय फैनानानै बे बाजाराव जि गोबाव आानैया खानाय सिन जाबाय पारलाराव ओमफाय बाजाराव मैगं खरस बानायनानै फैबाय
ओं
मोनाबोलै बिसिनाव
सासेया बेयावसो थायो खोमा हायथुआ
हायथुवा
उम दा फैफायाखै नोंसिजों
ए माबानिफ्राय बिमादै मोननिफ्रायफै थांफादों ओमफाय बिसिनाव फैदों ओमफाय न'आवसो मा होनो न'आव थांदों।
उम
बेखौ दोननानै लांनायखौ दोननानै न'आव थांबाय खोमा
बिहालाय रायलाया
गैया आंजों दाखालि खनसे रायलायबाय गैलाबो मा लागायगासिनो रायलायनो लो